ब'जोंसो जायो हेलौ
औ
गोबावजोंसो जाथारोना
उमगोबाव नांगौ एखमबा बेसे आवनो एसे दायथार माबायानो
औहाय साम लादाय सो हा हा
बिदिनो होनासिन साव लादायखौ जायो
ओमफ्राय साम गोलावखौलाय साम दाहायखौलाय
ओइ मोनबानो जाजोबो
औ ने जानांगौलै
उम जायो उम
उम जायाबालाय माथो रा जाग्राखौलाय ओमफ्राय माबाफोरखौलाय खुसियाखौलाय खुसियाखौ जायो
खुसियाखौबो जायो आङो देहानि देहानि एसे मोजां जायो होननायखाय
औ खैजेमा बिदैखौ खैजेमा बिदैखौलाय
आं दा जानो हालालै ओ जानो हाला आङो दा एम्फौ लाथाखौ जायो एम्फौ लाथाखौ जायो
बेरे बिदैखौलाय
हा
बेरे बिदैखौ
बेरे बिदैे बेरे मोदैखौ होनदों
ओहो बेरेनि बिदैया जायो
बै अ बेरे बेरेबा बै फिसायाना ओंखायनोथ' ओ जायो मोनबा जायो
ओ ओ
औ
ओफ्राय मा होनबावनांगौ जाखो माबा आं जायालै
आं जायि जायिखौसो सोंदों आं नोंनाव
औ सोंनाय खिनिया गाज्रिबो जाया
ओहो खिन्थु साम'खौ जायो आगोलाव जायामोन ओमफ्राय माबाखौ
औ
बेरे माबा माबिखौ जायालां खुसेंग्रा मा आरो एम्फौ एमफौ आंनाव
ए जानो हायाना
ओमफ्राय
ओहो गिया
गिया आरो मा होनो बिखौ
उम
ओमफ्रायो नोङो आलि दानहैयाखै दुब्लियाव सोरनावबा
गैया दानाखै सोरथो थांबावनो दानि दिनाव हालेवनो रोङो रोंनायालाय मोसौबो गैला जाहैबाय
नङा ट्रेक्टरफोरजों ना नांगोलजों
ट्रेक्टरजोंबो हागोन नांगोलजों बाहायो हानायालाय
औ नेमफोरा मोनथाम मोनना औ
बोरै बोरै मोनथाय
हालेवनायनि नामा सिगाङावनो सिगाङावनो माबा होनो खारहाय
ए
हानायनाय
औ अ बिनो
नोंसोरनिथि बेसर फोआ
बिसोरो फैयो बाद जाय गाह
खोनायाखै मायो
आं खोनागासिनोथ'
आं बारा मोजां खोनायाखैमोन दा खोनाबाय
जोंनिथिं बेनो गाहाय होनदां बेसरा बेराद फैयो ए माबथायाय माने दिसेम्बर जानुवारिथएकदम फोथारावाजोबखायो गोमाव जाजोबखायो दुब्लि बारिया बिबार बा बिराद सायस जायोना नायनो
मोरै सेबखांलायोना मानसिफ्रा जानो गाग्लिलांलायबावसो नों फोनायावबो गाग्लि सोरबाय नामा मानसिफ्रा
आ
हा
जोंनिथिंनिया बारा रोङा सिख्लाफ्रा
नु नुयो माथो
ओमफ्राय ओमफ्राय मा खबर खबर सबर
खबरखौ मा होनबावनो आङो बिदिनो मोजांबो गाज्रिबो जेखौ सावरायो बेनो ओंखारगोन मोजां सावरायबा मोजां ओंखारो दे
बिदिनो बेस्थ' थानाय जायाना नोङो बारा
बारा बेस्थ' थानाय जाया औहो
जानबुंफ्रावबो फन हरला बायाखै माथो ने रावबो
आंनियाव
औ
ओहो एकदम सिरिखा खमथार लोगोफ्रानो आंना
औ खमानो मोजां
ओम
बारा बारा बारा बारा बारा नाङा ना
औ
जोंथिजाय लोगो गैया नोंना
दङ'
सोर
बे सादिना सादिनजों मोजां रायलायो
दा सानजों रायलायो नों ए जों गामिनिसो ना बियो
औ
ओम बे मालाबा औ
अ
उम ओमफ्राय गैबावला ना लोगो?
दंनाया ओमफ्राय दा बिदि एसे मोजां रायजलायनाया बेनो ओमफ्राय ओरैनो सिनाय नायालाय दङ ओफ्राय बिदि फनफ्राव जानबुंखौ रायलायनाय बिदि गैया आरो
अ मा गाबबाय थोदोंथाय नै जोंथिं माबा माबा होगासिनो साबधान थानो हो धालिगावा गाबलागासिनो धालिगावना
ए साइरिन गाबदों ए
गाबदों
उ माबाफोर जादों खोमा बिदिबा
उम नंगौदां नंगौ जादोंदां उम
दे बुंलाय
नों बुंदो दे
ओम
दे नों सोंदो
जोंनिथिं बेरायनो फैनो लुगैया?
लुुबैयो थांनो लुबैलाबायो आं र' मालाबा थांगोन औ नोंसनिथिं थांगोन दे औ औ
बेरायहैगोन आं जोंनि गामियाव
औ बे मानसिफोरनि न' न'
बिदिनो ओ न' न' नङा जेनेबा
लामा लामा
ओ लामा लामा गामिफोरखौ नायगिदिंदो जों माबायदि न'निल'ना न' न' लुना थानाय मानसिफोरनि थानाय जानाय हुदा
औ
बेखौबो आ नायदो
औ नायगोन
मिथिंगानि समायना
उम
ना समायना नङा बेफोरखौ नायदो
औ समायना जाखागोन बे गामियालाय समायना जाखायोना
उम ओरैनोथ' मोजां मोनो मोननायालाय
उम नोंसिनिथिं जुखाम जुखाम आबाद मावा ने?
सिखा दानिया मावो
औ उम
सिगांसो एसे खम जायोमोन ओमफ्राय दा माबायो बुरजा बुरजायैनो गायो
औ
दा बहा दङ?
आं नै माबायाव दङ दंफां सायाव जिरायनानै।
दखान खाथियाव?
दखान बारबोबाय आङो एसे द दुब्लि दुब्लि बायदि। दफांआ आराम दङ जिराय
उम मोजाङानो
लामा सेर थांला फैलाय
औ दे
फोर ना बोनगासिनो दं फख्रियाव
ए मोजाङानो
ओमफ्राय थामफै फैयाखै?
थाबफै गैया बार बारदोंना बुखार
गोदो बर'फोरना राजा दंमोन नामा होनदोंमोनलाय?
औ बर'आथ' गोबां राजा दंमोन गिबि गिबि राजाया दैमाल राजा। बर'नि गिबि राजाया आं बिदि होननानै मिथियो दैमाल राजा होननानै
औ ओमफ्राय?
रखजा इरागदाव
ए आंहा मिथिबावामोनलै बावो
था राजा होनानै बेखौनो माबायो आरो
एरागदावखौ?
ओ ओरैनो गोदो ज'सोमोन नालाय कासारि काछारि हिसाबैस माबायोमोन ना ओ डिमासा कासारि दासो इदि माने मोन जालांबाय बर' कसारि सानुवाल कसारि मोननै मोनथाम जालांबाय गोदोथ' कसारि बिदि मोनसेल'सो माबायोमोन
औ
दंलै आं बांद्राय गोसोआव गैला देरतसु राजा नरनारायन फुं प्रथाब बांसिन गोहो गोराया बेनोमोन खोमा नरनारायण प्रताबा
एह
बर'नि गोहोगोरासिन राजाया
औ
ओमफ्राय गोदोनि जुगथारनिबाथ' आरो ओरै नारखो राज मोन जाहैबाय कामाख्या उम नरखासुरा
औ ओ ओ नरखासुर, नरखासुरखौ नारखोबो होनो ने?
उम बर'नि मुङा नारखो नारखो राजा
बर'खासोमोन नामा बे?
ओ
एह
बर' गोदो बर'फोरखौ असुर दानाब बिदि मुङै माबायोमोनना बिसोरो। बुंबोयोमोन।
औ।
बेसो बिदो नारखोनिफ्राय नरखा जाबाय। ओमफाय इरै सुरा फोरा जेनेबा इसोर होनाय बाउनफोर होनाय बिमुं जाबाय।
बिदिसो आरोखि ना जारिमिनाव नायबासो नुजोबसिगोन ना बेखौ।
ओ दासो एसे-एसे ओंखारगासिनो मानसिया। फरायनानै मोनबायना बुजिबायना।
औ।
गोदो-गोदो महाभारतनिफ्रायनो दंबोयो।
औ। ओमफ्राय? मोजां मोनदों जिरायनानै?
मोजां मोनखायो आङो मोननायालाय इदि दंफां साया आरियाव दुब्लिसेर आरियाव थानानै।
औ।
उम।
मोजांथ' आरो दाव गाबनायबो खोनाफैलायदों।
ए गोज-गोजानाव माबा गाबदों। मा दाव होनोमोनथाय बेखौ एटिटिउ दाउ।
ओ। र' मालाबा थांगोन नोंसिनि गामिथिं।
उम दे।